हेल' नोंथां अ नोंथाङा खोनादों ना?
अ खोनादों नोंथां
अ नोंथांनि आखाइायाव सम दङब्ला आं नोंथां जों मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो आं नोंथांखौ आङो फन हरनायदोंंमोन
औ नोंथां रायलायजागोन आंहा सम दङ दे दाासानदि ओरैनो जिरायनानै दङ रायलायजागोन दे
औ बिदिब्ला नोंथाङा नोंथांनि न'खर आरो नोंथांनि गामि ओनसोलाव दाउ अमाखौ माबायदियै फिसियो जोथोन लायो आरो दाउ अमा फिसिना नै नखर खुंनाय आरो दाउ अमानो मा मा जाहोयो बेफोरखौ एसे फोरमायना हो नोंथां
औ औ बिदिब्ला नोंथाङा आंजों दाउ अमा बोरमा ओ बेबायदि फिसिनायनि आ यदा लानानै सावरायगोन नङा होम
औ नंगौ नोंथां।
औ औ औ दा दाउ अमा बोरमा फिसिनाय होनना बुङोब्ला आ दाउ अमा बोरमा फिसिनाया जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि मोनसे ओ खामानि एबा फालांगिनि लामा होननानै जों बुंनोनांगोन नङा होमबा नों
औ नंगौ।
दिनै जोंनि गामि ओनसोलनि जौसेयाव जौखोन्दो न'खरावनो दाउ अमा नङाबा बोरमा बेखिनि ओ जिब जुनारफोरखौ थानायखौ जोङो नुनो मोनो। जेरैहाय गो दो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आब बै आबौमोननि समनिफ्रायनो जों नुबोदों जोंनि न'खराव अमा बोरमा फिना नै जोंनि न'खरखौ ओ जोंनि न'खरखौ जोङो दैदेनबोगासिनो दङ ओ जास जा जोंनि न खरा ओ गथ' गथायाइफोरखौ सोलोंथाइ होनायाव बा न'खर दानायाव न' खरनि बायदिसिना नांगौ जानायखिनि बेसाद मुवा जानाय लोंनायाव बे दाउ अमा फिनानै जि गरसे गरनै थाखा फैसा मोननाय बेफोरजोंनो जों सोलिबोनायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
बेलायाव जोङो बेखौबो बुंनांगोन ओ जेरैहाय जोंनो बे दाउ अमा बोरमा फिसिनायाव ओ दिनै बा दिनैनि बेलायाव बा आथिखालनि जुगाव सोरखाराबो जोंखौ हानायमानि हेफाजाब खालामनायखौ जों नुनो मोनो। जेरैहाय सोरखारनिफ्राय दाउ अमा फिनायनि मुङाव रां अनसुंथाइ मोननाय ओ अमा बोरमा दोनग्रा दोन दोननो थाखाय न'नि मोनसे अनसुंथाइ मोननाय आरो दाउ फिसिनो था खाय दाउनि जाग्रा आदार ओ सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननाय बेबायदि रोखोमनि बायदिसिना सरखाराबो जोंनो अनसुंथाइ होनायखौ जों दिनैनि समाव नुनो मोनो नोंथां आरो बे खोथा खौ बुंनांगोन ओ जोङो ओ सोरखारा आरोबाव माने दाउ अमा फिसिनायनि नि सायावबो जोंनो गोबांखिनि आइजो एबा आइजो एबा ओ हौवा माहारिनि जोंनो गोबांखिनि माने ओ ट्रेनिं एबा सोलोंथाइ होनायखौ जोङो नुनो मोनबोगा सिनो दङ। दा जोंहाबो ओ जोंहाबो मोनसे जोंबो मोनसे गामि ओनसोलाव थानाय न'खर नालाय आं जोंनि न'खराव जिबायदियै दाउ अमा बोरमाखौ फिसियो बेनि बागै आङो नोंथांनि सिगाङाव आरो एसेबाव फोरमायनानै होनि
औ नंगौ नोंथां।
हराव आं बुंनो थाङोब्ला सोरखारनिफाइ सोर अनसुंथाइ मोननाय अमा फिसिनायनि मुङाव ओ जोंहा माने न'खराव ओ मोनसे ओ अमा फिनायनि थाखाय न' मोननाय जा दों। बे न'आ जाहैबाय ओ ओरै गुवार आरो ओ गुज ओ गुवार आरो गोलावा जागोन सात फिट सात फिट ओ आरो आरो बे न'आ जाहैबाय ओ रुमथाम आरो रुमथामबोला बे रुमथामनि सायाव ओ खमसेखम ओ ओ द' फितसो गो जौआव माने थिं सायला आरो। थिं सायला आरो बे रुमथामबो सोरिगिदिं मा दङ जोंहा ओ आराय फुटसो बा टिन फिटसो मा दङ जोंहा ओ वाल दङ आरो आरो गाल फारसे जां ओ माबा दर्जा दङ आरो नोंथां। अ दा जोङो बे बिथिङाव अ अमा फिसिनायनि बिथिङाव जुदि बेबायदि जोङो ओ जुदि रुमफोरखौ बानायनानै लायो एबा सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइखौ मोनो होमब्ला जोंहा मा जायो जोबोर थारमाने अमा बोरमा फिसिनायाव जोबोरखिनि जोंहा सुबिदा जायो।
औ नंगौ।
बेबायदि जुदि न' खालामना लानो हायोब्ला अमानि जि खि बे खिफोरा आलाय सिलाय जाया। मोनसे जायगायाव जोङो दैजों सुनानै सुथ्र'नो हगार हरनो हायो। आरो नांगौ बायदियै जोङो साफा खालामबाय थानो हायो आरो नांगौ बायदियै साफा खालामबाय थानो आरो आरो जुदि बिनि अनगायै जुदि दस्रायाव जुदि अमा अमाफोरखौ खायोब्ला एसे गाज्रि जानायखौ एबा हा दैजलांनि दिनाव हाब्रु जानायखौ जों नुयो आरो। बेनिखायनो जुदि अमा फिनायनि थाखाय जुदि बेबायदि न'खरफोरा थायोबा जोबोर फिनि सुबिदा जायो आरो।
औ नोंथां।
लोगोसे जोङो ओ बो दाउ अमा बोरमा जेरै बे बेफोरखौ जोथोन लानांगोन जेरैहाय सम मथे फिलौनि मुलि होनाय सम मथे भेक्सिन होनाय सम मथे बिजि होनाय सम मथे बिसोरनो आदार होनाय आदार जाहोनाय बायदिसिना स्टेपखौ जोङो जुदि लाबाय थायोब्ला। जोङो माने ओ गोरलैयैनो बे दाउ अमा बोरमा फिसिनायनिफ्राय माने ओ रां खामायनो हायो होननानै आं सानो आरो नोंथां दा आङो गोबां बखिनि बुंनो सानाखै नोंथां आं नोंथांखौबो नोंथांनि ओनसोलाव बेबायदि दाउ अमा बोरमा फिसियोब्ला माबायदि राहायै फिसियो बेनि बागै नोंथांखौबो आङो एसे बेखेवना होनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय आरो।
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा आगोलावसो फोरमायनाय बायदि जोङो दानि जुग जों सोरखारनिफ्राय गोबां अनसुं थाइ मोननायखौ नुनो मोनदों आरो मोनबोगासिनो दं थिग बिब्दिनो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो दाउ अमा फिसिनायनि थाखाय गोबां बिदिनो अनसुंथाइ मोन जेरै जोङो सोरखारनिफ्रायबो गोबां रोखोमनि जोङो दाउ फिसा मोनबोनायखौ नुनो मोनदों। गोबां गोबां जाथिनि दाउ बेफोरखौ जोंनो सोरखारा फिसिनो हरो। बेनि बदल जोङो बै दाउफोरखौ फाननानैबो जोङो गोबां रां खामायनो हादों लोगोसे जों बै रांजोंनो जोङो गावनि न'खर खुंनायावबो गोबां मदद मोनदों बेनि अनगायैबो जोंनो दाउ फिसिनो थाखाय दाउनो थाखाय आदार हरदों गोबां बिसोरो ओ औ बिदिनो मिथिं खंबाय ओ फङै जोंनो दाउखौ माबायदियै फिसिनांगौ मा समाव जोङो आदार होनांगौ दै होनांगौ एबा जोङो दाउखौ माबायदि जायगायाव लाखिनांगौ बेनि थाखाय जोङो लाइट फोजोंना लाखिनांगौ ना ओ बेफोरखौ जोंनो सोलोंथ होदों आरो जों बै सोलोंथाइफोरनिफ्रायनो जोङो दाउ फिसिनानै जोङो गावनि जिउखौ खुंनो हादों एबा जों न'खरखौ न'खर दालांनायाव जोङो गोबां मदद मोनदों। लोगोसे औ नंगौ बिदिनो जोङो दाउखौ जों गोबां रोखोमनि फिसिनायखौ नुनो मोनो जोङो बिदिनो सरासनस्रायै जोङो गावनि न'खराव जोङो दाउखो बिनो फसिनाय नुनोेमोनो रखेल दाउ फोरखौ लोगोसे जोंङो आरो गो गोबां आदामोनखौ जोङो गामियाव नुनो मोनो जों फाराम खुलिनानै जोङो दाउ बयलार गोबां एबा सोरखारा हरनाय दाउफोरखौ जोङो फाराम न' लुनानै जोङो जोङो दाउ फिसिनायखौ नुनो मोनदों आरो बै दाउफोरखौनो जोङो सोरखारनिफ्राय जा मोननाय आदार बे फोरखौ होनानै दाउफोरखौ मोजाङै टाइम टाइम जोङो मुलि भेक्सिन भिटामिन होना जोङो गेेर खालामनानै जोङो मागो दमासि बैसागो बेफोराव दाउफोरखौ जोङो फाननानै गोबां रां खामायनायखौ नुनो मोनो आरो बैफोरखौनो जोङो रांफोरजोंनो जोङो गावनि न' खरखौ ओ मुलामफा जानायखौ जोङो नुबोदों आरो नुगासिनो दंङ ओम बिदिनो जोङो अमा फिसिनाय बेलायावबो जोङो बिदिनो जोङो सोरखारनिफ्रायबो दानि जुगाव अमा फिसिनायनि मुङै गोबां न' होयो जोंनो अमा दोननायनि थाखाय जाहाथे अमाफोरा मोजाङै थायो बेमार आजारनिफ्राय आरायग' जायो लोगोसे जोङो सोरखारनिफ्राय सम सम अमानो भिटामिन मुलि हनाय भेकसिन होफैनाय अमा गेदेर जानायनि थाखाय अमाया बेरामनिफ्राय खारग'नायनि थाखाय आरो फेलौ जायैनि थाखाय जों बेफोरखौबो जोबोद सुबिदा मोनदों सरखारनिफ्राय।
नंगौ थारैनो।
आरो लोगोसे जोंनो सम सम अमानि आदार हरनायखौबो जोङो मोनदों सरखारारनिफ्राय। बेनि अनगायैबो जोङो अमा फिसिनायनि मुङावबो जोङो गोबांं ओं मानसिफोरखौ जोङो लन लानायखौ नुनो मोनदों। बै लन लानायजोंनो जोङो न' बांखौ मोजाङै साखोन सिखोन खालामबोनाय न' बां लुबोनाय बेफोरखौबो जोङो नुनो मोनदों। लोगोसे जोङो थिख खेबसेयैनो जोङो अमाखौ जोङो बिदिनो जिथा अ बिदिनो जिबा जिब्रै बिदि अमा फिसिनाय जोङो खेबसेयावनो फाननानै जोङो गो बां मानसिखौनो जोङो गावनि न'खरखौ मोजाङै दानाय लुनाय लोगोसे न खौ मोजां खालामनाय गारि मथर लानाय बिदि मुलामफा जानायखौ जोङो नुनो मोनदों। लोगोसे जोंनो अमा फिसिनो थाखाय जोङो गिबियावनो जोंनो अमा आदारनि थाखाय गोनांथार जेरै जोङो मानो जोङो ओ फिथाइ सामथायाइ जेरै मैगं थाइगं गोथां बेफोरखौबो होनो हायो। जोङो जौ संनानै जा अफ्रि बेखौबो जोङो गुनदैजों औ गुन्दैजों जोङो गलायनानै जोङो होनाय जायो लोगोसे जोङो ओ दखान गलाफोरनिफ्राय हाथाय बाजारनिफ्राय जोङो बायना लाबोनानै सापर सिराखुसि बिदि बायनानै जोङो अमानो जाहोनाय जायो बैफोरखौ जाहोयोबा मिथिनो मोननाय बायदिबा अमानि ओ सेहेराया आरो जोबोद मोजां जायो स्लिम स्लिम आरो थाबैनो देरो होननानै जोङो मिथिनो मोनो।
औ नंगौ नंगौ थारैनो नंगौ औ नोंथाङा जेखिनि बुंबाय गासै बो सैथो बाथ्राखौनो बुंदों आरो नोंथाङा आरोबाव आंनो गुवारै अमा बोरमा दाउ फिसिनायनि सायाव ओ गुवारै फोरमायबाय आरो आं बेखिनि समाव बेखौबो बुंनो नागिरदों ओ जोंनि जि गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ आथिखालसिम जि अमा ओ फिसिनाय बे अमा फिसिनायाव जों आथिखालनि दिनाव गोबांखिनिखौनो बेखौ नुनो मोनला मोनसे खामानिखौ। खिन्थु आगोलनि समाव नुनो मोनोमोन, बे खामानिानो जाहैबाय मा खालामोमोन जोंनि गोदोनि आइ आफामोना आबै आबौमोना जिथियानोखि मासे अमा फिसा बाजारनिफ्राय बायनानै लांगोन फिसिनो थाखाय
औ।
अब्लानिया मा खालामोमोन बै अमा फिसानो जेब्लानिखौ बायना लाबोनानै गिबि गिबियै अमा फिसानो जेन'बा आदारखौ होगोन। आदारखौ होयो अब्ला मा खालामोमोन जोंनि आबै आबौ आइ आफामोना माने गावनि खुदैखौ बे आदाराव थु थु होननानै गारना हायोमोन नङा होमबा नोंथां? माने बियो मोनसे फोथायनायमोन मा आंनि खुदैखौ जुदि मोनजायोबा बे अमाया आंजों थाबैनो गोमोन जागोन एबा औ एबा ओ एबा आंखौ बियो थाबैनो सिनायगोन बे मोनसे फोथायनायमोन बे मोनसे फोथायनायमोन आरो मोनसे बा जाहैबाय मा मासे अमाखौ बायनानै फिसिनो लांनाय लोगो लोगो बे अमानि सायाव माने जोंनि गोदो गोदायनि मानसिफोरा एबा आथिखालावबो गोबां मोनसे ओ थांखि थायो जेनेबा अमा मासेखौ फिनोलांनायनि लोगो लोगोनो जेनेबा बे अमा मासेखौ आङो फाननानै ओरै खालामगोन सोरनोबा दाहार मा
बा आंनि आंनि न'खरनि थाखाय आं बा आंनि थाखाय आं ड्रेस लागोन बा आंनि न'खरनि थाखाय आङो जानाय लोंनायाव बाहायगोन बा आंनि गथ' गथायनो आं फरायनायाव बेखिनि फैसाखौ आं एडमिसन एबा मुं थिसनायाव होगोन बा मान्थलि ओ मान्थलि फिसखौ होगोन मान्थलि फैसाखौ होगोन बेबायदि गोबां रोखोमनि मोनसे ओ थांखि थायो आरो मासे अमाखौ फिनो लांनाय लोगो लोगोनो नङा होमबा नोंथां।
आरो अमा फिनानै जों गोबां न'खरखौनो गोबां मद'द मोनो बेयो थारैनो सैथो नोंथां नंगौ। औ नंगौ बिदिब्ला नोंथां जोंनि समाबो जानानै फैबाय दिनैनि बे अमा दाउ फिसिनाय आयदाखौ आं नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय। लोगोसे सि नोंथांजों आं सावरायनानै गोजोननाय थाबाय।
औ आंबो नोंथांजों सावरायनानै जोबोदखिनि गोजोननाय मोनदों आरो उननि समफोराव नोंथांखौ लोगो मोनबावोब्ला ओ बेबायदिनो आरो खायसे आयदाखौ लानानै सावरायगोन होननानै आङो गोसो सिङाव सानबाय आरो मिजिं थिबाय ओ लोगोसेनो ओ लोगोसेनो दिनैनि बे सावरायनाय आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। नामा होमबा नोंथां दे बिदिब्ला औ औ दे।